हेलौ नोंथां
नोंथां
अ नोंथां दासान्दि माब्रै दं?
खोना ओ मोजाङैनो दं नोंथां
औ नोंथाङा उदांयै दङ
दङ दङ नोंथां सावरायजागोन दे
ओ जोङो एसे सावरायनो नागिरना जाबाय अ बर' सुबुंफोरा जानाय आदार एबा बर'फ्रादि माबायदिहाय जायो दा बेफोरनि सायाव एसे सावरायनो थाखाय आं नोंथांनो अ हरनाय जाबाय। दा जोङो बर' सुबुंफोरनि जि जानाय लोंनाय बेखौ जोंङो गोदोनिफ्राय नुबोयोब्ला जोङो ओरैबायदि माने आथिखालाव सानफ्लाङो दा गोदोनि आरो दानि जिहेथु समफोरा गोबां फाराग जाबाय गोदोनि जुग आरो आथिखालनि जि बिगियाननि जुग बेखौ नायोब्ला जोङो गोबां जोंनि जि गोदोनि बाथ्राफोर बेखौ दा सानखाङोब्ला एबा दानि जे जोलैफोर इयुन जोलैफोर सेंग्राफोर बा सिख्लाफोर दानि समनि जे सेंग्रा सिख्लाफोरनि सिगाङाव बुङोब्ला ओ खोब मोनसे नंखाय बाथ्रा बुंदों होननानै सानगोन बेखौ आङो ओ सानखाङो आरो
नंगौ नोंथां। थाइनबा बे दानि जोलैफोरा बेखौ मानिना लानो गोब्राब गोब्राब मोनगोन आरो नङा होमबा नोंथां? उम
मानोना बेयो जाबाय ओ गोदोनि आरो दानि गोबां बेयो फारागथि दङ गोबां गोजौ गाहाय हा आरो अख्रां होननानै बुंजागोन आरो बेनि जि फारागथि ओरैबायदि फारागथि दा बेवहाय जोङो नुनो मोनबोदोंमोन गोदोयै जोंनि जि जानाय आदारफोर जोङो बै सम समाव जोंनि न'खरावनो लाइ-लाफा, आलु बायदिसिना जों मैगं थाइगंखौ जोंनि न' खाथिनि बारियाव एबा न' खाथिनि हा दबलाव जोङो मावनानै बेखौ जायोमोन। नाथाय बै समाव जोङो खुनु आथिखालनि बायदि रासायनारि जे हासारफोर बेखौ बाहायनाय बेवहाय जायामोन। जोङो खोब मोजाङै गोबोर हासार न'नि मोसौनि गोबोर हासारखौ बेवहाय होयोमोन। आरो थिग बेबायदिनो जोंनि जि अ फोनाय जि मैगंफोर बे खोब लोब लोब जाबोयोमोन।
उम नंगौ नोंथां।
जुदि बिलाइफोराव माबाफोर एम्फौ एनला जायोब्ला जोङो बेवहाय खुनुुरोखोमै रासायनारि जि हासार बेखौ बाहायनाय जायामोन एबा मुलिफोरखौ जों बेवहाय बाहायनाय जायामोन।
नांगौ थारैनो नोंथां।
औ बै समाव ओ बेनि अनगायै जोङो नेसारेलि मिथिंगायारि जोङो मोनसे जिनिसखौ बाहायनाय जायोमोन जोङो ओंखाम संनाय जि मोनसे ओ जिगाब
हांगार
बै समावथ' आरो बांसिन ओ बननिबो खोब बारा बेब'हार गैबावासोमोन। बै समाव जिगाबजोंनो फ्राय ओंखाम सङोमोन औ। नारा माइ माइ मारा होनाय जिगाब दा बेफोरखौ जोङो ओंखाम संनायाव बाहायोमोन आरो बेनि जि खामनाय जि हांगार जिगाबनि
उम
दा बै जिगाबनि हांगारखौ आखाइजों सिबथुमनानै जोङो सानद्रिजों सालिनानै बेवहाय जोङो लाइ लाफायाव होनानै जोंनि लाइ लाफाखौ एम्फौ जानायनिफ्राय बासायोमोन।
उम
जानो हागौ बै समाव बेफोरबायदि ओ खुनु मोनसे रासायनारि हासार बा मुलि बाहायैनि थाखायनो ओ देहाफोरा खोब गोग्गो मोनो होननानै आं सानो जाय समाव जोङो आथिखालाव जाय ओ बस्थासे माइखौ जों थिखांनो हाया बै समाव बस्थानै थिखाङोमोन जाय जाय दस फारला माइरंखौ जोङो दा थिखांनो हाया बै समाव दस फारल्लाया जेबोआनो नङामोन बिथांमोननि थाखाय खोब बोलोगोरा। गोदोनि सुबुंफोरनिया आरो बै समाव ओ जोंनि जि ओंख्रि संनायफोर दा बै समाव ओंख्रि संनाया ओरैबायदि माने ओ मोनसे मोजांमोन दा साननो थाङोब्ला ओ बै समाव एसे सोलिनायफोराबो आथिखालनिख्रुइ एसे खस्थ'यै सोलिनाय जायोमोन नालाय।
नोंगौ नोंथां।
ओंख्रि सङोब्ला थाव ओंख्रि सङोब्ला जोङो न'आव जुदि मालाबा थाव थाफ्लाङाबा जानाय थाव थाफ्लाङाबा ओ गुबुननियाव दाहार लायलायनानै जोङो सोलिनाय हुदाखौ जोङो नुनो मोनबोदों। नाथाय बै समनि दाहार दाहार लायनाया ओरैबायदि माने ओ न'खराव जोङो सा जि सा जिबा एबा जिनै थिग बेबायदि ओ सुबुं अनजिमा थायोमोन बै सा जि बा जिबा सुबुं अनजिमानि थाखाय गुबुननियाव मोनसे फिसा जे बथलनि खफा बे बथलनि खफाजोंनो दाहार लाना फैनानै ओ खफासे बा खफानै दाहार लाना फैनानै बेखौ संनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय आथिखालाव बे दस जि ज'ननि ओंख्रि संनांगौमोनब्लाथाय नैजौ ग्रामा नां खागौ आथिखालाव।
नंगौ नोंथां।
दा बेफोर बाहायनायनि जि फारागथि औ
ना एवफ्रामनायावबो बिदिनो थाव होबाय आरो बिदि नो मैगं बेरै मैगं सेरनायावबो। जेरै पियास एवफ्रामनायावबो। आरो थाव होबावबाय सानदो जोंङो दिनैनि समाव थाव बाहायनायखौ डाबल बायनाय नुखाय नङा होमबा फन खेबनै। ना एवफ्रामनायावबो खनसे थाव होबाय। आरो मैगं संनायनि सिगां जेरै जोङो थाव। बा बे पियासफोर एवफ्रामनाय। बेयावबो थाव होनाय।
अ
बे हिसाबै जोंङो। दिनैनि समाव गोबां थाव जानायखौ नुनो मोनदों आरो बेबायदि थाव जानायनि थाखायनो हयथ' दिनै। गोबां सुबुंफोरानो। गोबां बायदि- बायदि बेमार जानायखौ नुनो मोनदों। नङा होमबा नोंथां। आरो बेबो मोनसे नोंथां। सिगांनि समफोराव। हयथ' जों नुनो मोनदों जोंनि आइ। मोन ओंख्रि संबा जों खाथियाव थायोमोन नालाय
औ
नाफोरखौ ओंख्रि गोदौबाय थानायाव एवफ्रा मालासे बि बिदिनो होखानाय डाइरेक्ट होखानायखौ जों नुनो मोनोमोन। थ जायखौ जोंङो होननानै बुंङो बयल खालामनाय
औ
बेबायदिखो जों नुनो मोनोमोन नाथाय दिनैनि समनि सुबुंफोरा बेबायदि होयोब्लाथ' बेखौ जानायानो नंङा मुगैगोन।
जानायानो नोंआ औ।
सिगांनि बेबायदियावसो जोंङो भिटामिनखौ थायो होननानै बुंनो हायो नंङा होमबा नोंथां?
औ थारैनो
ओंखायनो थावजों संनायनिख्रुइ जोंङो रुनानै जायोब्ला देहाया बांसिन राफोद मोनो।
औ
नंङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ
ओ बिदिनो जानाय लोंनाया हयथ' दिनैनि समाव गोबां सोलायलांबाय।
ओम
सिगां जा जायोमोन हयथ' दिनैनि मानसिफोरा बेखौ जानायानो नंला हयथ' बिदि जायोब्ला सोरहाबा गामिफोराव बिदि जुदि जाग्रा थायोब्ला हयथ' बिसाखौ बुंङो है बिसा खोब गाज्रि जायो लेथ्रायै जायो बेबायदि बुंगोन नंङा होमबा दिनैनि स आ नाथाय बिसा जानायासोदि जेबो बेमार आजार जानाय नङा गोग्गोयै जादों बेखौ हयथ' दिनैनि सुबुं फोरा साननाय नङा।
जानाय नङा गोदोनि दिनाव औ सावरि बादालि फोर जाबाय बायोमोनबा।
औ
हमना लाबाय गोदोनि दिनाव जोंङो लाइ बिलाइनि ओ खांसि थोरसि बानायना जायोमोन लाइ बिलायाव जायोमोन। नाथाय दानिया माबायाव जायो जोंथ' प्लास्टिकनि बि थोरसियावसो जायो नङा होनबा दिस
नोंगौ नोंथां।
आथिखालाव खोब गोरलैयै मोननायखौ नायगिरग्रा जाबाय।
नोंगौ खोनादो ना नोंथां?
औ खोनाबाय नोंथां।
आ नोंगौ दिनैनि सुबुंफ्रा बिदिनो गोरलैयै मोननायखौनो नागिरो हयथ' बेबायदि गोरलै नागिरनायावनो जोंङो गोबां बेमारफोरखौबो गोरलैयैनो आजावना लानाय बायदि जादों नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ बेवहाय गुदुं गुदुं होनो हानायनि उनाव
उम उम ओजों आरो परिस्रम गैया जालांदों हयथ' खामानि दामानि मावा। बेबायदियावबो जोङो खोब बेमारखौ बजबना लानाय बायदि जादों।
ओ
सिगांनि सुबुं एबा गोदोनि सुबुं आरो दिनैनि सुबुंनि देहायारि जोङो दाथायफोरखौ नायोब्लानो नु नुनो मोनो सिगांनिया खोब एकदम फिटमोन।
फिट गोजौ गिदिर
गोजौ गिदिर दिनैनिया हयथ' जोङो एसे से ओ मा होनगोन बेखौ दुरबल बोलो गैयै एसे खामानि मावब्लानो मेंनाय
अ
फाइनबो दिनैनि सुबुंफोरखौ जों बांसिनखौनो बेमार आजार बेबायदि जानाय एबा जादों। होननाय खोनानो मोनो हयथ' बेफोर गासैबो जानायनि बेलायावनो जादों होननानै जों बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ थारैनो आज आथिखालाव ओ रासायनारि हासारखौ बाहायनानै थब खम समनि गेजेरावनो मुलाम्फाखौ लायो नाथाय फारसेथिं जे जोंनि देहायाखौ खौ खोवोर खहा खालामबाय दङ नाथाय बेखौ रावबो आन्दाजखौनो मोनस्लाबा।
औ नोंगौ नोंथां
अब्ला नोंथां अ सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय समाबो जाबोबाय।
नोंथांजो सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय।
ओ नोंथांनिसिमबो गोजोनाय बाउबाय।